औ नोंथाङा खोनादों ना औ। नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सम दोंङो ना?
औ जागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव फाथो आबादखौ माबायदि मावनाय जायो? एसे फोरमायनो हागोन ना औ।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों फाथोफोरानो थाखाय मेसें बोथोरावसें मेसें बोथोर फोथोराव फाथोखौ बांसिन फोनाय जायो जेरैहाय जों दुब्लि एबा खैथाथिलिफोरखौ मोजांङै। हालेवग्रोना लानानै हाग्रा बंग्रा बे खौ मोजांङै एवस्रांनानै एबा फुनानै जों बेखौ फाथोनि बेगरखौ जों थिना दोननायबो जायो सिगांनि थिखानाय बेगरफोरखौ आरो थिखानाय गैयाबाब्ला जों हाथानि फ्राय बायनानै लाबोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों हाखौ मोजांङै एवग्लिजोबना फाथो फाथो बेगरखौ जों बाय बायना लाबोनो एबा न'
औ।
सास्रो सास्रो फैहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बेनि दानसेबा दाननि उनाव बे फाथो
औ।
बिलाइ गांसे बा जानानै एसे गोजौ गोजौ जाब अब्ला जों बेखौ गोजौ जायोब्ला जों बेख
औ।
फुनानै मुथा मुथा खानानै हाथाय बाजारफोराव फाननो लांनानै गोबां रां आरजिनो हायो।
औ नंगौ।
आरोबाव जों बेखौ गोजौ गोजौ जाहोनानै बिनि बिलाइख खौ खानानै गांसे गांसे खानानै सान्दुंआव फोराननानै जों बि सिथ्लाफोराव हि लांगाबा बायदिसिना प्लास्टिकफोर बनानै बेखौ फोराननानै बेखौ जों नारजि होन नार्जि होननानै बुंनाय जायो आरो। औ बेनिफ्राय जों बेनि देन्थाखौ जोङो दंग' एबा हा फुख्रिफोराव जों बेखौ गारना दोननाय जायो हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना?